औ
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं।
अ नंगौ नोंथां ओरैनो उन्दुनानै दङ।
अ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना होनबा?
औ फ्रि दं नोंथां।
ए नोंथांजों आं मोनसे टफिकसो ला फैदोंमोन राय्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
ए होमबा आं फोरमायना होनोसै नोंथांनो
औ फोरमाय दे।
जोंनाथ' गोदोनि दिनावथ'। ओ मोब्लिब बाल्ब गैयामोन।
औ
गोदोनि दिनावथ' बिदिनो आबै आबौ बिदिनो गथ' गथाय सब गासिबो बाथि बाथि ममफोरजोंसो थालाबायोमोन गोदोनि दिनाव बांसिन गोदोनि दिनाव बांसिन केरासिन मोनोमोन दानि जुगावथ' बारा केरासिन होननाय होननायखौनो मोननो थांला दानि जुगाव होनोबा ना आं। जोंनिथिंजाय बिदिनो दानि जुगावथ खारो खारेन्ट दंजोबखायो सोबनावनो बिदि खारेनट आरो खारेनटजों दा सब बुस्थुखौनो मावनो हाजोबो कारेेनटजों जोङो बिदिनो लहाफोर बिदिनो बायस'ला बायनायखौ एबा न'फोर लुनायफ्राव बिदिनो जोंनि लहा लहा जालायनांगौ जायो लहा जालायनो हायो। आरो बिदिनो जों खदाल खदालफोर खदालफोर बायसननाय सिखाफोर बायसननाय बेफोरखौ जों बिदिनो जालायनो होनोबो हायो। बिदिनो गारि मथरफोरावबो बिदिनो जोंना ओ गारिनि बिदिनो लहा लहि बिदिनो स्टेनफोर बानायनाय हेन्देल बानायनायफोरखौ जों जालायनो हायो। जों गोदोनि जुगावथ' कारेन्ट गैयामोन मोब्लिब कारेन्ट मोब्लिब गैयामोन। जोंहाथ' दा कारेन्ट मब्लिब दङ नालाय नोंथां सब बुस्थुखौनो दानि जुगाव मावजोबनो हायो आरो कारेन्टजों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
उम दा गोदोनि दिनावथ' इदिनो ममफोरजोंथ' जों गोदोनि दिनाव जों ममफोरदोंनो थाबोनो हायोमोन दाथ' जोङो साबसिन हामसिन खारेन्ट मोनबाय नालाय जोङो दा जों कारेन्टजों सब बुस्थुखौनो मावजोबनो हायो आरो जेरै कारेेनटजोंनो खा जों जों ओंखामबो संनो हायो आरो जों कारेन्टआव इदिनो मबेल चार्ज टर्स चार्जफोर सेस हाजोबो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओ दे ओनबा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय मिथियोबा
एकदम बारे बाल्ब होननानै बुङोब्लाथ' इदिनो गोदोनि दिनाव नोंथां बुंनाया नंगौ गोदोनि दिनाव बे फोर गैयामोन गोदोनि दिनाव बांसिन सलार' माबाजों मा होनोमोन बाथि बाथि आरो मम बेफोरजों थायोमोन आरोना ओ बयनि बो नखराव सयखान सातखां बा बाथिया थाखोमोन आरोना आरो जों जे दा इदिनो ओ मासे मासनो इदिनो दखानाव इदिनो रेसन कार्डजों इदिनो जों माइरं मोनो। बेबायदिनो सिगांनि समाव बिदिनो केरासिन मोनोमोन आरोना केरासिनखौबो बि बिदि मोननाय जायोमोन आरो आरो जों बेफोरखौनो लायनानै बेखौनो माबायोमोन आरो आरो गोदोनि दिनाव इदि लाइटबो गैया माबो गैया इदिनो जोङो मबेलफोर लानोबो बिराद खस्थ'मोन आरोना मानोना जों मबेल लाग्रा नै बिदिनो लानानै नायगोन जोङो बेखौ बेटारि होफिनो चार्ज होफिननो हानाय जोंना गो बो गैयामोन आरोना मानोना लाइटआनो गैयामोन नालाय आरो गोदोनि दिनावथ' इदिनो बाथिजोंसो थांनानै थायोमोन आरोना इदिनो
उम
ओ ओंखामफोर जानायावबो बिदिनो बाथिखौ गेजेराव मोनसे लासिगोन ज' गल जासिगोन ओमफाय बेयावनो इदिनो एम्फौफोरा बिराद बारसोमला बारसोमलि बायदि बायदि गोजान गोजाननिफ्राय बेनो एम्फौफोरा बारसोनला बायोमोन आरो बेफोरबायदिमोन आरो आरो गोदोनि दिनाव बिराद खस्थ'यै रायजो जाबोदों लाइट गैया मा गैयानो आरो लेखा फरायनाय समावबो बिराद इदिनो बाथिनि मोले ले जोनो बिराद फरायै फरायै गोदोनि मानसिफ्रा इदिनो मेगनफोरा एसे एनै गाज्रि जालांजोबदों आरोना जाहाथे बे दालाय बारा स्रां जाया नालाय जों बेखौ नायथाब नायथाब फरायनाय जायो नालाय नोंथां बिनि था खायनो बेफोरबायदि जादों आरो
उम
आरो नोंथाङा जे बुंलांदों इदिनो खारेन दानि दिनाव इदि जाबाय माबाय होननानै नोंगौ दानि दिनाव बिराद सुबिदा जाना फैबाय जोङो दाथ' बिराद गरम बोथोरजों फांखा एसि नङाबानो उन्दुनो हाया इदिनो कारेन्टनिफ्रायसो जाजोबो नालाय बेफोरखौ बेफोरो फांखाया दा जों दसे लाइन थांबानो जों थैनोसै बायदि मोनो गरमा अबाव थानो अबाव मानो मोनो मोना मानि हरनि दस टायाव लाइन थांनानै होबा जोङो मोना मानि दुगैयो आरो इदिनो कारेन्ट माबा कारेन्टआथ' दुबुन ओ स्रां जाजोबजानो लुुबैयो गासिबो न'फोरावबो इदिनो एसे एनै खोमसि खोमलाव बेबादै बायो आरो गिनाय फैयो खोमसि खोमलाव थाबाथाय आरो दानि सिगांनि सम समाव बिदिनो थिंखलफोरावनो अबा अबेबा दैमा दैसायावसो दै लायनानै जायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव बिदिनो कारेन्टजोंनो न'आवनो मेचिन दिहुननानै न'नि जायगायावनो ओंखाम संग्रा मानि उन्दु माबानाय मानि जोङो बानायना लानो हाबाय जा आरो ना नोंथां
म
बेफोरबायदिनो जायो आरो
आरो दानि जुगावनो कारेन्ट सोलिजोब्बाय नालाय नोंथां दानि जुगावथ' कारेन्ट कारेन्ट गैयाबानो खोमसि थानांगौ जायो नोंथां बेखायनो जों म' गोदोनि बिदि म'म बाथि आरो मा होनो बाथि लगायनो थाखाय जोङो फाथोनि बे जे खौ जों खुन्दुं सानानै जों बाथियाव सावनाय जायो केरासिन होनानै आरो दानि जुगावथ' लादफ्राव एम्फौ एनला फैसिगारो आरो नोंथां
औ
गोदोनि दिनावथ' बाथि मममाथिफोरनो थालाबायोमोन नालाय गोजानाव बोसोर स्रां जाला लोंनोनो नांगौ बुस्थुखौ जोङो मासिफोर नागिरनांगौ जायो आरो लायस्रां जाला नालाय
ओम
ममबाथियाथ'से मैलेले सो नालाय नोंथां स्रां बारा स्रां जाया बाथियाबो स्रांबो जाया बारा बिदिनो
ओम
दानि जुगाव बे कारेन्ट फैबाय नालाय स्रां हेभि जाबाय आरोा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
लाइटजोंनो एबा कारेन्टजों सोलिजोबनो हाबाय सब बुस्थुखौनो
औ नंगौ आरो दानि दिनाव बिराद मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांदों आरो जेरै दानि दिनाव बिदिनो एसे एनै लाइन थांबानो जेन बिदिनो जेनर जेनेथरथ' दानि जोंनाव बिराद मानसिफोरनावनो गंफ्रोमबो न'खरफोरावनो दंजोबनायखौ आ नु मोनो आरोना मानोना जेनेरेथर गैयाबा मानसिया लाइन गैयाबानो थैनोसो बायदि मोनो आरोना मानोना लाइन चार्ज होनांगौ दैनिबो नांगौ बेनिखायनो जोनथारनांगौ आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव बिदिनो जोङो बिदिनो वासि मेसिनबो बाहायो बिदिनो बांसिन मानसि बिनिफ्राय बिदिनो खस्थ' मावनो हायि जाबाय बिदिनो ववासिं मेसिन बाहायनायाथ' जों कारेन्टनि थाखायसो बायनाय जायोना आरो बिदिनो ग्रेन्डार मेसिन बेफोरखौबो जों कारेन्टनि थाखाय बानायो मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव आरो बांसिन गोदोनि बायदि मावनानै जानो हाला आरोना आरो इदिनो फ्रेस फ्रेसखौबो मानसिफ्रा माबायोना
उम
बिराद बेयावथ' दखानफोराव बिराद बेयावथ' दै फेबसि गुसुफोर दोनो बियो बेथ' सानफ्रामबो सार्स होननासो दोनबाय थानांगौ नङा होमबा नोंथां चार्ज होयाबानोथ' बे जायाना
आरो गोद़नि दिनावथ' गोजनि दिनावथ' बयहाबो आरो बाइक गैयामोन गोदोनि दिनावथ' दैखर थिंखलफोर दंलाबायायोमोन दानि जुगावथ' बारा दैखर थिंखल बारा नुला बिदिनो मेसिन मटर खारेननिल' नुनो मोनो खारेननि नोंथां
औ
बेबायदिनो दा कारेन्टजोंनो सब बुस्थुआनो मावजोबनो हायो आरो बिदिनो कारेन्टजोंबो जोङो जों इदिनो ना सारनायावबो जों बिदिनो कारेन्टनि खारेन्जों बोनानै जों ना नाबो सारनो हायो आरो
औ मेचिनजों
उम
आरो दानि दिनावथ बिदिनो दाथ दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय दा दैज्लां बोथोर माइ गायफुनाय समाव माबा माइ गाय बिदिनो खोथिया रायै समाव बिराद अखा हागोन बिराद दैबाना जाफुगोन बिराद खोथिया लोमसाव जोबगोन ओमफ्राय उनाव जे माइ गायनो जाबाय खोथिया राबाय अब्ला अखा गैयि जायो अब्ला जों बे समाव मा खालामनानै माइ गायनांगौ मिथिगौ नोंथां जोङो बे समाव इदिनो मेचिनजों अबेबा गोजाननिफ्राय दै लायनानै मेचिनजों सारनानैसो जोङो माइखौ गायनांगौ गोनां जायो आरोना गोबां बिगायै बिगा जोङो बेबायदि दैजों सारनानै गायबाय आरोना बे दैजों सारनाय मेसिनाबो थ जों कारेनटनिफ्रायसो बाहायनाय जायो कारेन्त नङाबाथ गासैबो मोनसिबो जाया नालाय
बेफोरबायदि आरोना नोंथां
उम कारेन कारेन्ट गैयाबानो दा जों गरमाव थानो हानाय नङा आरो नोंथां
औ दाथ बिराद गरमनि बोथोरबो
उम ओंखायनो जों दा कारेन्टनि थाखाय जों फांखाबो लानो हायोना नोंथां
औ आरो गोदोनि दिनाव अनला ओंख्रि संनोबाबो जोंनि आबै आबैमोनहा इदिनो उवालाव देनानै बिराद गोथाव मोदोमफ्रु संना होयोमोन दानि दिनाव बेफोरबायदि देला दानि दिनाव मेसिनाव होबाय एक मिनिटावनो ग्रेद होबाय गेब्लेजोबबाय बिदियैनो संनानै जायो आरोना दानि दिनाव बिराद मोजांनिफ्राय मोजां सिन जालांबाय आरोना दानि दिनाव आरो मानसिफोरा आरो बांसिन बादुलि जालांबाय बेफोरनि बेफोरबायदि मोनजादाव मोनजादावनो आरो
बेबायदिनो कारेन्टफोरनि मेचिन दंजोबो आरो नोंथां इदिनो
औ
फिथाइ सामथाइनि जुइस बानायनाय बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो जुइस बानायनाय सेस मेचिन कारेन्टजों थाजोबो आरोना
ओ
नोंथांनि मा नोंथांमोना मा होनदों नोंथां
आरो जोङोथ दा बयनिबो न'खराव गंसे गंसे टिबि थाखायो बे टिभिआबोथ लाइन थांबानो नुवा नङा होमबा नोंथां
ओं
लाइन थांबा थांबानोखि स्रोब जाखायो बेबो लाइन फैबासो फैफिनबाय बेफोरबायदि मोनसे दं बेफोरबायदि जायो आरोना
दानि जुगाव जों बांसिन बा दानि जुगाव जों दाना बांसिन बाथिखौ बाथिफोरखौ बाहायनाय नुनाय नुनाय मोनला आरो बारा अखस जों खा कारेनल आरो जों
ओ आरो दानि दिनावथ इदिनो बिराद गामिफोरावबो बिराद गिदिर गिदिर मिथिं जायो नङा होनोमबा नों थां बेयाव जोङो कारेन बिराद कारेन्टनि नांगौ आरो जेरै लाइट सुनाय मा मिथिंफोराथ मोनाजासिम जायो आरो बेयाव जोंथ सिगांनि समाव मा इदिनो मानसिफोराबो बारा गैयामोन एसे एनै थासिगोन सासे सानै गसंनानै बुंबानो जाबाय नाथाय दानि दिनाव बिदि बुंनानै बिदि गसंनानै बुंबा खोनाया बेनिखायनो बखथानि गोनांथि जायो बखथायाबोथ' कारेननिफ्राय जायो बख था नांगौ माइक नांगौ बेफोर नांगौ आरो ना
उम
बेफोर गासैबो कारेवनिसो माबा आरोना दे होमबा नोंथांजों रायज्लायना गोसोखौ बिराद गोजोनो औ खोनायाखै औ समाबो जाना फैबाय दे होमबा
दे नोंथां होमबा